नोंथाङा आंनि गारांखौ खोनानो मोनदों ना
औ खोनादों दे
औ जोङो दा सायखना लानाय आयदानि बागै फंनैसो सावरायनो आखायाव लादों जोङो दा बर'फोरनि जानाय लोंनायनि सायाव फंनैसो सावरायनोसै आरोना
औ जायो दे
औ बर' फोरा ओरैनो मा मा ओंख्रि जायो बे फोरनि सोमोन्दै सावरायगोन नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन ना?
औ नोंथां जोंहाथ‌ बरफोरनि दोरोङारि जाग्रा बा ओंख्रि होनोब्लाथ गोबाङानो दङ जिहेथु जों लानो हायो जुदि बेयावनो अनला ओंख्रि नङा होनब्ला अनलाखौथ जोङो गोबां रोखो यनो जानो हायो बेनि अनगा अगायबो जोंहा दङ मैथा मैथाजों ना बेनि अनगायैबो दङ जोंहा स बायजों बे साम ओ बेनि अन गगायैबो गोबां नाफाम नाबो दङ
औ औ
ओ बेनि अनगायैबो दं आ ओ गोबां दंबावो नाथाय आंनि खुगायाव दायो फैयाखै आरो
औ नंगौ
ओ नोंथाङा बेफोरनि अनगायैबो आरोबाव बरफोरहा मा मा जायो मिथियो नामा
मिथिगौ नोंथां ओ जोङो नोंथां बुंनायनि अनगायैबो आरो बरफोरा गोबां मैगं जाबावो जेरै औवा मेवाइजों अनला दाउ बे बेफोरखौ जाबावो आरो फाथो फाथो मैगं जायखौ जों नार्जि बानायनाय ज जायो आरो
औ
आरो बे ओम आरो बेजों लोगोसे जोङो बैसागु बोथोराव बैसागु बोथोराव जोङो थालिर फस्लाजों बेदर ओम अमा एबा दाउफोर जानाय जायो आरो
औ नोंथाङा अके अनला जिहेथु बर'फोरा दोरोङारि जाग्रा अनला ओंख्रि जायो। बे अनला ख्रिखौ माबोरै सङो ओ नोंथाङा बेनि सोमोन एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ आङो फंनैसो बुंनो सान्दों आङो नाथाय संनायनि संनायनि आदब खायदाखौ मिथिया नाथाय आङो ओम फंनैसो बुंनोसै आरोना जायो जाया
औ बुंदो ओ
औ जोङो ओम जोङो अनला ओंख्रिखौ जोङो माइरंनिफ्राय मोननाय जायो।
औ
ओम जोङो जोङो बेखौ माइरंखौ गिबियावनो दैयाव सोमना लाग्रोनानै उम दसे गोबाव उम दसे गोबाव दोननानै जोङो बेखौ बोखांनानै ओम बोखांनानै जोङो बेखौ उलार एबा गाहेनाव जोङो देनाय जायो देनायनि उनाव जोङो बेखौ ओम दै गुदुं दै गुदुं फुदुंनानै बेवहाय जोङो अनलाखौ होनाय जायो आरो बे आरो बेजों बेजों लोगोसे माबाफोर मुवा जेनेबा जेरै अनला खारै अनला फाख्रि थायो नालाय अनला फाख्रियाव जोङो लाइ लाफा फालें बेफोरखौ बेफोर खौ होफानो गोनां जायो।
लाफाजोंथ' अनला ओंख्रि संनाय जाया
उम अमा बेदर दाउ बेदरफोरखौबो होफा जायो।
औ
औ बेफोर बे बेफोर बे बेबायदियैनो जोङो औवा मेवाइ एबा औवा ओम औवानिफ्राय बानायनाय आसार बेफोरखौबो होनानै जाजायो।
औ नंगौ
औ
नंगौ नोंथां बुंनाय बादिनो बेबादिनो अनलाखौ गोबां
गोबां रोखोमै जाजायो।
औ माने गोबां रोखोमनि ओ मैगं थाइगं होनानै जानो हायो आरो रै जों नोंथां बुंनाय बाद दिनो बे ओ औवा मेवाइजोंबो जोङो अनला ओंख्रि जानो हायो बेनि अनगायैबो जों लाइ बिलाइजोंबो अनला ओंख्रि जानो हायो बे बादिनो जोङो अ मुला बिलाइ आरो बेनि अनगायैबो बे मुलानिनो बेदरजोंबो बेनि अनगायैबो जोङो अलकबिजोंबो अलकबि माने बेदर जोंबो जानो हायो आरो बेनि अनगायैबो ओ थालिर फस्ला बायदिजोंबो माने अनला ओंख्रिखौ जानो हायो ओ बेनि अनगायैबो जोङो बे जिहेथु थाइगिर फिथाइ दङ बे थाइगिर फिथाइजोंबो माने जोङो अनला ओंख्रि जानो हायो आरो ओ जोङो थ बे अनला ओंख्रिखौ जिहेतु जोंना हाथासुनि बरफोरनि हाबा अ बेवहाय माने बाहायनाय जायो नङा होनब्ला
औ नगौ थारै नगौ बि नोंथां नंगौ
औ जिहेतु आरो अ बे ओंखाम गोरलै जोंनि बरफोरनि जि दं ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो बे जानाय फोरबोआवबो जोङो अनला ओंख्रि बेखौनो बाहायनाय जायो
औ
औ जेब्ला माने हाबायाव हाथासुनियाव अ जेब्ला हिनजावफोरा ना हौवानि न नखराव ओ गिबि गिबि माने हाबा जानानै फैयो अब ला माने बे हिनजाव गोदाना संनायाव जेसेबां गोरों संनो रोंगौ ना रोङा बेखौ माने आनजाद नायनो थाखाय गिबियावनो बे अनला ओंख्रिखौ संहोनाय जायो आरो
औ नंगौ
औ ओ नोंथाङा थ बुंबाय अनला ओंख्रिखौ माबादि सङो बेनि सोमोन्दै बुंबायानो जिहेथु ओ बे ओ जोंथ अनला ओंख्रि संनो नांगौब्ला गिबियावनो माइरं नांग्रोखागोन नङा होनब्ला ओ माइरं बे बादिनो बुंनाय बादिनो सोमनानै आरो स जेब्ला बे रुइगोन माइरंआ रुइखांनायनि उनाव जोङो सुनानै मोजाङै एसे ओ दै सरजासिम माने गोरान जाजासिम दोनो आरोबा खाय सिया सान्दुङावबो फोरानाखै दोनो ओ बे बारि बेखौ जोङो बायदिसिना वाल गोदोथ' बांसिनै वालावनो गोदो बरफ फुरा दे
औ नंगौ नंगौ थारैनो नंगौ
औ नाथायथ आथिखालाव बेबादि गोबां ओ ग्रेडारफोर मोननाय जाबाय नङा होनब्ला आरो आथिखालावथ दिंखियाखौबो बाहायला
औ औ नंगौ बेफोरखौ बाहायला दानि जुगाव
औ नाथाय आथिखालाव दासिमबो माने बे थफसि बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बा गिलासफोरावनो देनायखो नुनो मोनो
औ
औ बेबादिनो नोंथाङा जिहेथु बुंबाय अनला ओंख्रि दा नोंथाङाथ बुंबायानो दायो जोङो सावरायनोसै नामा बे साम आरो सबायाइजों संनाय ओंख्रि
औ सावराय जागोन नोंथां सावराय जागोन
नोंथाङाथ साम ओंख्रिजों सबायजों मोनजाबाय जानांगौ नङा होनब्ला?
औ मोनजाबाय नोंथां
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव बे सबाइजों सामखौ संनायखौ ओरैनो माबादि संनाय जायो आरो बेवहाय माबाफोर मस मस्ला मस्लिफोर बाहायो नामा?
आंथ संनायखौ मोनजाबाय नाथाय बे संनायनि आदब खायदाखौ मिथिया नोंथां नोंथाङा मिथियोब्ला बुंना होनो हागोन नामा?
औ आं एसे बुंनानै होनो हागोन ओ बांद्राय गियान गैयाब्लाबो जेसेबांखिनि रोंगौ बेखिनिखौनो बुंनोसै मानो होनोब्ला दिनै सिमबो आङो प्रेटिकेलिं आं सा नुनो मोनाखै साम ओंख्रिखौ अब्लाबो माने नआव जि संनाय आया आदब खान्थि बेखौ आं नुदों आरो ओ जेब्ला जोङो सामखौ बायनानै बा जोङो खननानै लाबोयो अब्ला साननै बा सानथामै जोङो दैयाव सोमनानै दोननाय जायो। आरो ओ
औ नोंगौ
औ जाहाथे बै सामआव हाबनानै थानाय जा हाद्रि बा हाब्रु होननानै बुङो जायफोरो माने ओ बिजालफोरा खारनाय माने खारथों होननानै माने सोमनानै दोननाय जायो। आरो बिनि उनाव बिखौ बोखांनानै ओ बिनि जि दाखो होन दङ। ओ बे दाखोनखौ गारनाय जायो आरो माने जो खास जेजों मा बेखौ गारनाय जायो बेनि उनाव खासिजों गारनायनि उनाव बेखौ बिनि ओ खिथु जि दङ साम'नि बेखौ दाननानै गारो ओ बेनि उनाव बेखौ सान्द्रि औ सान्द्रि बा खायसेया बेखौ बाल्थिंजोंबो माने मोजाङै साफ साफा खालामनानै लायो आरो औ बे उनाव जेब्ला बेखौ दानस'नानै गारो मोजाङै साफा खालामखांनायनि उनाव बे खौ माने सुखांनानै एवफ्रामनानै मोजाङै लायो आरो आ औ एवफ्रामनानै लानायनि उनाव बेखौ जिहेतु सबायजों संगोन ओ बे सबायजों संनायाव जिहेथु सबायखौबो खायसेया सोमनानै दोनो खायसेया सोमनानैबो दोना
औ औ औ
ओ बेनि उनाव बेखौ एफ्रामना लानायनि उनाव बे जिहेथु सबाय दङ बे सबायखौ दैयावनो होनानै बेनि उनाव बे जिहेतु खारदै दङ बेखौ होनानै बिनि उनाव साम'खौबो एवफ्रामना लानायखौ मोजाङै उनावहाय होयो आरो बे एवफ्रामनाया जिराबो बाहायो बा हाय जों बाहायोनो बिदिनो ओ जों आं ओ मोनसे दुन्दिया दङ ओ दुन बे मा होनना बुङो बेखौ नगा दुन्दिया होननानैबो बुङो खायसे खायसे जायगायाव आरो फिथाइखौ जोङै इंराजियाव लं करियानदार होनो नङा होनबा
औ औ नंगौ
औ बेखौ बाहायो आरो आ साम' ओंख्रिखौथ' जोङो बे बे साम' फिसाखौथ' बेजों जाबायानो नाथाय जोंहाथ' साम'आ गोबां रोखोमनि दङ नङा होनब्ला साम' लादायबो
औ औ औ औ साम'लादायबो दङ नोंथां
बे साम लादायखौबो माने खाय या मैथाजों जायो बेनि अनगायैबो ओ खायसेया आरो ओ बे मा होननानै बुङो ओरैनोबो जायो आरो खायसेया सावनानैबो माने जायो आरो
औ नंगौ
साम'आ गोबां दंबावो जेरै दावखा साम'आ फिसा फिसा साम' दङ आरो एसे खिथु गोलाव साम'बो दङ नङा होनब्ला जा एसे आ एसे खालेब खालेब जायो आरो साम' गोलावनिया बेनि अनगायैबो बे साम' दाब्ला होननाय मोनसेबो दङ बेखौबो ओ बाङो बेखौथ' दिनैसिम जानाय नुवाखै आङो साम' दाब्लाखौ नाथाय आ गुबुन बायदिफोरखौ माने आं बे साम'फोरखौ जानायखौ नुदों आरो
औ औ नंगौ
ओ बिनि अनगायैबो संख' आसामाम' दङ नङा होनब्ला बे खौथ' जायो जाया
औ
बेखौ जिहेतु जोंनि ओनसोलावबो नुनो मोना बिदिब्ला नोंथां बे सावरायनाय बेखौ बेयावनो फोजोबनोसै
औ जागोन नोंथां जागोन फोजोबजागोन दे बिदि
औ